हेलौ
औ औनावथ हाखोनादोंदों ना
औ नोंथांाओ खोनादों
अ दायो मा खालामगासिनो नोंथाङा
नोंथां आं दा एसेनो लामायाव जिराय जिरायनानै दं आं
अ ओमफ्राय सानजौफुनि जा आङो नै ओरैनो दङ आंबो ओरैनो लांगोन बेयाव बिफां सायाव जिरायलाबायनानै
उम
नोंथाङा सानजौफोरनि ओंखाम जानायखौ जाखांबाय नामा?
जाखांबाय नोंथां।
आतसा आसा होनब्ला जोङो टपिकनि साव रायलायनो हासिगोन नामा
औ नोंथाङालाय दा जाखांबाय ए
औ अ अ अ
दे होमबा टपिकनि सायाव सावरायदो।
औ औ जोङो स रायदो रायज्लायनोसै नामा नोंथां बे मोनसे माबाखौ ओ बिफाङा बेसेबां इम्परटेन्ट माने गोनांसिन मानसिनि जिउआव। माने जिउ खुंनायाव दंफां लाइफांफ्रा आरोना।
औ
अब्ला आं बिज औ औ औ सो बिदिब्ला आं बिजिरनानै एसे होनोसै। ओओ औ
देरहोदो
ओ नोंथाङाथ' मिथिखखौ बिफाङा जोंनो मा होयो। बिफाङा जाहैबाय जोंनो नांगौ मोनसे गेस माने अक्सिजेन गेसखौ होयो नोंथां। नंना नङा नोंथां आरो बिफाङा जोंनि कार्बन दाइ अक्सिजेन गेस हगारनायखौ माने बियो बोनानै लाफिननानै जोंनो मोनसे फ्रेस अक्सिजेन गेसखौ जोङो होयो आरो हां लानो थाखै। आरो बेल' नङा बिफाङा जोङो अनेक रोखोमनि एंगार हायि मोनसे मोजां मोजां ओ मा होनो सापर्ट माने ओ मा होननांगौ बेखो मदद होयो आरोना। जेरै साय सानदुं दुंब्ला सायख्लुमाव थानो थाखै आरो बेफोरबायदिनो गावनि सम फैयोब्ला फिथाइ सामथाय थायनायनि सम फैयोब्ला फिथाइ थाइ फिथाइ सामथाइ सायनानै जोंनो जोंनि उखैनायखौ सुफुंनानै होनाय आरो बेजों लोगोसे बायदि रोखोमनि मुलिफोर बिनि गावनि रोदाजों खोनादों ना नोंथा? हेल' खोनादोंना नोंथां?
हेल' हेलौ
उम
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
हेलौ उम बुंबाय था बुंबाय था खोनादों।
उम
खोनाबाय दा
औ नोंथां।
हेलौ
हेलौ खोनादोना नोंथां?
खोनाबाय
औ नोंथां।
हेलौ
खोनादों नना नोंथाङा नोंथाङा खोनादों ना
हेलौ हेलौ हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा हेल'
हेलौ
औ नोंथाङा खोनादों ना आं मा बुंदोंमोन खोनादोंना नोंथाङा आं बेबायदिनो बिफाङा जोंनो मोनसे सापर्ट होयो आरो ना नोंथां
गावनि ओइ नोंथां खोनादों ना खोनायाखै
औ खोनादों दे बुं
माने बिफाङा जोंनो नांगौ बायदि सायख्लुम नांगौ बायदि दंफांफोर न' लुनो थाखाय आरो बायदि बायदि रं दिहुनो गस्ला दिहुनो औवानि ओमफ्राय जेरै औवाया जोंनो लेखा बिलाइ दिहुननो थाखाय लेखा बिलाइ दिहुननो थाखाय थाखाय गावनि मोदोमखौ होयो बेबायदि जगायना होयो आरो बायदि रोखोमनि खाालारफोर नंगौना खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों बुंबायथा दे
औ नोंथां औ आरो बेबायदिनो दंफाङा जोंनो माने बायदि रोखोमनि फाननानैबो बे देरब्ला आरोना गावनि गावनि मा होनो दंनाय जों गावनि देरनायजों जोंखौ मोनसे
सापर्ट होनो हायो जेरै जों फाननो हायो बेफोरखौ आरो फाननायजों लोगोसे जोङो बेफोरखौ गायफिनो गायफिननायनि दायथ' न लाफिनो जोङो फांसे दानोब्ला फन्सासथा बिदि गायनांगौ होननायफ्रा मानो होनलाय ब्लु दंफांनि बिराद गोनांथि दङ' जोंहा नंगौना नङा होनोमा नंना नङा आसोल
औ औ
नंंगौना
औ औ माने जोङो अक्सिजेन गेस फायो नालाय दंफाङा जोङो बेखौ बिराद सेभ खालामनांगौनि गोनांथि दं आरो नंगौना नोंथां
औ खोनादों
नंगौना नोंथां औ औ आरो बेबायादिनो जोङो दायो दंफांनि फारसे माबारै सेभ खालामगोन आरो मारै बारायहोनो हागोन दंफाङा मारै आद्रि जागासिनो
बेफोरखौ सावरायनोसै नामा नोंथां दंफांखौथ' जोङो दायो नुनो मोनो अनेक खम जाबाय नोंथां
दा ओमफ्राय औ सावरायदो नोंथां